औ खोनादों नोंथां। गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम। मबो ओरैनो मानि सायाव रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथां?
ओ जेन'बा जोंनि बार बारहावाया बा जोंनि मिथिंगाया माब्रै गुबुंले जाखो? बा बेफोरखौ माबोरै सोदांनो हागोन बेनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां? औ जेन'बा आथि खालिजोंथ' नुनो मोनबायनाा बिराद। गारि मथर कलकारखाना बिदिनो जेनला मोनला एकदमबारे जोंनि बारबाव गाज्रि खालामनाय बेफोरनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो हागोन नामा नाोंथां?
औ -औ -औ जागोन नोंथां बिदिनो औ दे बिदिबा नों खोनासं दे।
औ।
आङो माने बार गुबुंले जानायखौनो सिगां बुंग्रोसै आरोना बार गुबुंले जायोब्ला जानायनि जाउनाव जोंहा मा मा खहा जानो हमदों? जोंथ' मिथिखायो बारा मानि थाखाय गुबुंले जायो एबा मा - मा - मा जाहोननि थाखाय? बेफोरो जानानै फैदों जोंनि बे दानि बे मा नो नैबे मुगायाव। बार गुबुंले जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जों सु माहारिनि माखासे जानला मोनला मा होनो आबाद आदब गैयि एबा मा होनो बिफां लाइफां दानफायगोन लाबायनाय माबा मोनसे खहा खालामनाय बैफोरनि गेजेरजों मा होनदों जानानै फैदों आरोना बे बारो बार गुबुंलाया जाय जोङो बे बार गुबुंनाय बेयो जाहैबाय गिबि एबा गुबैयै जोङो मा जायो बां जोंनि बे जों सुबुं माहारि बानायनाय जे जायखौ जोङो
हिउमेन मेट जायो मा होनो माखासे जोंनि गोबां गोबां दं आर ना बेखौ जोङो जेरै जै बुंनो हायो जेरै जोंनि गारि मथर थांलाय फैलायनि राहा लामा बैफोरनिफ्राय उखुन उखुन्दै ओंखारनाय जाय उखुन्दैया मा होनो हो बांद्राय जानायनि थाखाय नैबे जोंनि मुलुगाव एबा दानि मुगायाव
गोबां जानानै फैदों आरो ना बे गारि मथर बांबाय सुबुं अनजिमा बांबाय सुबुं अनजिमा बांनायानो जाहैबाय गुबै सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंनि माखासे नांगौखिनि बिबां एबा गोनांथि जानाय बैफोर मा होनो बारानि फ्राय बारा बारानिफ्राय बारा लासै लासै मा होनो बांबोनो हमदों आरो जायखौ बे जोंनो गारिफोर एबा बासफोर एबा माबा मोनसे लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय लानाय ट्राकफोर बेफोरो मा होनदों बारानिफ्राय बारा जानानै फैदों जायनि थाखाय ओ बियो ओ गारि मथरनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनाय बैफोरनि उखन्दैया जोंनि बार मन्डलखौ गुबुंले खालामनो हमदों आरो। उम आरो नैथियाव दंबावो जेरै जोंनिनो बानाय जोंजोंनो बानाय जानाय जायखौ जोङो होनो ओ उदग एबा दारिमिनारि बै दारिमिनाव जोङो माखासे गोबां बुस्थुफोर जोङो मावनाय जायो आरोना बे दारिमिनाव। जेरै जोङो मेरला दङ जोङो उम जेरैहाय जोङो बुंनो हायो प्लास्टिक दिरुननाय जोंनि उम एबा माबा मोनसे गस्ला लंफेन दिरुननाय एबा माबा से जेरैहाय जोङो बुंनो हागोन ओरैनो जोंनि मेथाइ मेथाइ आरि जानाय एबा मेथाइ फेकेट बानायनाय बैफोर बायदिया आरो बिदिनो दङ जोंनो ओ मा थाव रिफायनारि खाला लामनाय बैफोरबायदियावबो मानो गोबाङानो जोंनि बे बार गुबुंले जानाय हमदों आरोना ओ बेफोरनो जाहैबाय मेन एबा गुबै जाहोन जायनि थाखाय बारा गुबुंनो हमदों जोंनि बे माबायाव बेबायदिनो दंबावो आरो जोङो माखासे जेरै जोंनि ओ मिथिंगायारि गेस बैखौ जों ओ जानला मोनला बाहाय गारनाय एबा माबा मोनसे जोङो खैलाफोर सावगारनाय एबा बिदिनो दङ जोंहा थाव गोथां बै थाव गोथांफोरखौ जों मा खालामनाय रिफायन खालामनानै जोङो मा खालामो बेखौ बाहायजानायाव लाबोयो आरोना जेरैथ' जोङो थाव गोथांखौ जोङो माबायाव गारिफ्राव सोयोबा जोङो माने बे थावा खारा आरोना। उम बे थावजों खारा बेनिखायनो जोङो बे थावखौ जोङो रिफायन खालामो। जेरै ओ जोंहा दङ बैयाव जोंनि ओनसोलावनो जेरै जोङो बुंनो हागोन आ मा होनो बैयो सालाखाथिनिया बै सालाखाथिनि मोनसे थाव रिफायनारि बेबो मोनसे आरोना गुबै जाहोन बेनि फ्राय माखासे गेस ओंखारनाय बैफोरो मोज जानानै फैदों जोंनि बार मण्डलजों गोरोबफानानै बिस गोनां बैयो गेसआ जोंनि बारमण्डलजों गोरोबफानानै बेबायदिनो बार बारनैबा मानो बार गुबुंनाया जानानै फैदों आरो ना। आरो बिदिनो दंबावो जोंहा माखासे जोंनि जों बाहायनाय प्लास्टिक माबा मोनसे जेनेबा केमिकेल लाबोनाय एबा आ गोबां बुस्थुफोर बेखौ जोंङो सावनाय आरोना। बुरजानिफ्राय बुरजा बिबांनि जाबाय बै बुरजा बिबांनि जानायखौहाय जोङो आ सावबाय जेनेबाथ' जोंहा मोनथिखागौ प्लास्टिकआ जोंनिया सेवनानै थाङा एबा सेवग्रा बुस्थु नङा। बेहा जाबाय अरायजोर बेखौ जोङो सावाबानो जों बेखौ खोमोरनो हाया एबा जोङो गैया खालामनो हाया बेनि थाखायनो जोङो बै प्लास्टिकखौ जेब्ला जों सावो बै प्लास्टिकनिफ्राय माखासे उखुन्दै गनाय गोसोम उखुन्दै गोनां बैफोरो मा होनो
बे बार मण्डलजों गोरोबफानानै बेफोरबायदिजोंबो मा जानानै फैदों बारा गुबुंले जानानै फैदों आरो ना नोंथां। आरो बिदिनो गोबां दंबावो जेरै जोङो बुंनो हागोन जोंहा माखासे जोंनि बि फां लाइफां दानफायनाय बे बिफां लाइफां दानफायनायाबो जोंहा गुबै जाहोन जानानै फैदों। जे जेरै जोङो नांगौ बिबांनि बिफां लाइफां नांगौमोन बै, बै बिबांनि बिफाङा जोंनि जोंनि बुहुमाव गैलिया, सानफा एफायानो जोङो दानफायनो हमबाय आबाद मावनो था खाय माबा मोनसे बिल्डिंफोर लुनो एबा सोहोर बानायनो, लामा बानायनो एबा मोनसे उम दारिमिन फसंनो बैफोरबायदि हाग्राफोरखौ लासै लासै दानफायनायनि जाउनाव बिफाङा जोबलांनायनि जाहोननि जोंनि बे बार गुबुंनाया जानानै फैदों।
बेबायदिनो जेब्ला जोंना बिफां दानफायो अब्ला मा होनो कार्बन डाइ अक्साइड आ बांबोबाय आरोना। बैफोर कार्बन अक्साइदखौ जे बिसोरो सोदांनांगौमोन बैखौ बिसोरो सोदांनो हाला। जेरै
माखासे मा होनो? जोंनि लानांगौ अक्सिजेना मा होनो खम जाबोनो हमबाय आरो जों हगारनाय कार्बन डाय अक साइड बैफोरो बांनायनिफ्राय बांनायनि जाहोनावनो दिनैनि दानि बे माबाया गुबुंनाया जानानै फैदों आरोना नोंथां। बेफोरखौ जों सोदांनाया जों नि जोंनिनो गुबै राहा लामा आरो नोंथां। बेखौ जोङो उनाव मालाबा समाव रायलायबावगोन नोंथाङा दानिया बेनि सोमोन्दै थाङा फंनैसो फोरमायबानो जाबाय ना नोंथां।
औ नोंथां। दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय जे जोंनि गेजेराव बिफां लाइफांफ्रा मानो ओ खमायदों बा गुबुंलेया मानो जादों? ओ नंगौ बे सैथो। जेनबा आजिखालि जोंनि गेजेराव कल कारखानानि बिबाङा ओरैबायदि बांबाय जोङो बेयाव जोङो गोबां ओ माखासे जोंनि जिउआव बाहायनाय माखासे मुवा बेसादखौबो जों बानायो। ओ जों आथिखालाव नुदों जेनबा जोंनि कलकारखानायावबो जोङो ओ माखासे मुवा बेसाद दिहुननो थाखाय जोंनि मिथिंगानि माखासे सम्फदफोरखौ जोङो लांनानै बेयाव सोदांनानै बा ओ फेक्टरियाव बा, कल कारखानायाव जोङो ओ माखासे आगजुनि गेजेरजों जोङो बिफां लाइफांफोरखौ जोङो माबा मुवा माबा मोनसे मुवा बेसाद दि हुननायाव बाहायो। दा बेयो बांनायनिफ्राय बांनो हमदों, ओ मानो होनोब्ला जोंनि बुहुमाव सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगो से उम कल कारखानानि बिबाङाबो बांबाय। दा बेजों ओ जोंनि आबहावायाव ओरैबायदि माखासे ओ गुबुंले थासारि सोमजिगासिनो। ओ जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव आथिखालाव मा? उम बिफां लाइफां ओ खम जानायनि जाउनाव गोबां रोखोमनि माखासे मिथिंगायारि खैफोदफोरखौ जों नुनो मोनदों। ओ जेरै जोंहा नांगौ समाव ओ सानदुं गैया, नांगौ समाव अखा गैया। दा बेफोरो जोंनि गेजेराव मोनसे ओ जोबोद गिख्रंथाव थासारि लाबोदों आरो। ओ जों सुबुं अनजिमाया बेखौ नुबोगासिनो। थेवब्लाबो जों सुबुं अनजिमाया बेखौ ओ नुनानैबो नुयैबायदि खालामनानै जोङो ओ बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानो नाजायो। दा, उम टाउन सहरनि खोथाखौ बुङोब्लाथ' जोंहा टाउन सहराव ओरैबादि गारि मथर बांबाय जायनि जाउनाव जोङो ओ लामाफोराव थाबायनो जोङो जायगाखौनो मोननो नागिरा। दा बे गारि मटरावथ' जोङो पेट्रल डिजेल सोनानै जोङो सालायो। दा बे पेट्रल डिजेला खामनानै जे उखुन्दै ओंखारदों बे उखुन्दैया जोंनि ओ माबायाव ओरैबायदि साग्लोबसारबाय जोंनि बारहावायाव जायनि जाहोनाव ओ गोबां माखासे टाउन सहराव ओ ओरैबायदि गरम बोथोर जों लोगो मोनो बा ओरैबायदि बारहावाया गुदुं जायो ओ जाययाव जोंङो थांनानै थानो एबा हां लानो जोबोद खस्थ' जायो आरो दा बे ओ बारहावा गुदुं जानायनि जाहोनाव जोंनि ओ देहायाव माखासे ओ गाज्रि गोहोम खोलैनायखौ जों नुनो मोनगासि
नो दा बे गेस गोग्लैनाय जाउनावनो जोंनि गेजेराव आथिखालाव गोबां रोखोमनि माखासे लोमजानाय साजानाय ओ बेफोरखौ जों नुदों जाय लोमजानाय साजानायनि गेजेरजों मा खालामनो हायो ओ मा जायो जेन'बा जोंनि देहायाव जों गोबां गाज्रि गोहोम गोलैदों जेनेबा ओ जोंनि ओ रांखावरि जों जायखौ जोंङो देहा फाहामनायाव जोंङो गारनांगौ जादों दा बेफोर गासिबो गावबा गाव खालामना लाजोबनाय मानो होनना बुङोब्ला जोंङो टाउन सहरावनाय ओ न' बिल्डिं गोजौ गोजौ थिखोनो थाखायनो बिसोरो खाथि खालानि बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै मा खालामो न' बां लुनानै लायो जायनि जाउनाव बेयाव ओ बिफां लाइफां गैयैनि जाउनाव बारहावाखौ सोदाङा सोदांनाय जाया मानो होनानै बुङोब्ला बिफां ओ जोंनि गेजेराव थानाय माखासे बारहावा बेखौ सोदांनानै होयो दा सोदांनाया मारै सोदांङो जोंथ' मिथिखागौ जेन'बा अम ओ माबाया बिफां लाइफांफोरा जोंनि बे गाज्रि गेसखौ बो नानै लानानै गावसोरनि सिङाव माखासे सोदांनायनि गेजेरजों ओ जोंनो गोगो बार बेखौ होयो दा जोंङो बेफोरबायदि गैयाब्ला जेन'बा जोंङो माबोरै सोदांनो बेखौ जोंङो नुखायो जेनेबा जायनि जाहोनाव ओ बिफां लाइफांआबो ओ जेनेबा बेफोरबायदि गाव सोदांनायखौ जों नुनो मोनासै आरो। दा बेनि गेजेरावनो जोंङो बुंनो थांबावो जेनेबा कलकारखाना कलकारखानाया जोंनि बारहावाखौल' गाज्रि खालामा बियो जोंनि दैखौबो गाज्रि खालामो आरो जों नाय जेन'बा
कलकारखानाखौ जोंङो मोनसे दैमा जिङाव बानायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो। दा बेवहायबो जोंहा खोथा दं जेनेबा दैमा जिङाव बानायोबा जोंङो बे कलकारखानानि माखासे बाहायनाय बाहायनायबा बाहायखांनानै थालांनाय माखासे गाज्रि ओ मुवाफोर बेखौ जोंङो डाइरेक्ट ओफ्राय मा खोख्लैहरो ओ दैयाव खोख्लैहरो आरो दा बे दैयाव खोख्लैहरोबा जोंहा मा जायो ओ जोंनि दैयाव थानाय माखासे जि जिब जिबि ना बे फोरो एसे खस्थ' मोनो आरो। मानो होनना बुङोब्ला कलकारखानायाव बे बानाय बानाय खांनाय माखासे मुवा बेसादफोरा दैयाव गोलैयोबा बै दैया मोनसे बिस गोनां बायदि जायो आरो जाय दैयाव नाफोरा थांनानै थानांगौवा एसे ओ खस्थ' जायो दा बे जायनि गेजेरजों नाफोराव ओ गाराय जादों हां लानो हायाखै औइफोरनि जाहोनाव जोंहा बे दैयाव नानि बिबाङा बिबाङआबो खमायलाङो आरो। आरो बे दैया ओरैबादि बिस गोनां जायो ओ जाय दैयाव ओ नाफोरखौथ' बाद हो मोनफ्रोमबो जिबिया थांना थानो हाया दा खाथि खालानि सुबुंफ्राथ' ओरैबायदि खस्थ' मोनो जेन'बा उम कलकानानिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दैफोरा थोंजोङैहाय जोंनि बारहावायाव लोगो जानानै जोंखौ हां लानायाव खस्थ' खालामो आरो दा बेफोरनो जेनेबा आथिखालाव जों बेफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंहा माखासे राहा लामा लानो हायो। जोङो मालामायो जेनबा ओ कलकारखानाफोरखौ जोङो नांनायनिफ्राय बांसिन दोननो नाङा। जेन'बा सुबुं अनजिमा बांदों होननानै नांगौ मुवा बांदों होननानै बबेबा ओ जोंहा खामायनाया बांसिन जायो होन्नानै बि खालामोब्ला जोंहा ओ इयुनाव ओ जों बे बुहुमाव थांनानै थानायनि खस्थ'बो मोनगोन जोङो जायनि थाखाय जोङो हागौसेबां जोङो ओ जे बुस्थुखौल' नांगौ बेफोरखौ दोननाया मोजां। दा बेल' नङा ओ जोंहा गोबां माखासे आथिखालाव बिफां दाननानै जेन'बा न' बां लुनानै थाहैनाय हादानावसो बेखौ नुनो मोनदों दा बेयो मोनसे ओरैबायदि गाज्रि थासारि थासारि सोमजिहोगासिनो ओ जेनेबा हाग्रायावबो जोंङो गोबां बिबांनि हाग्रा दानोबा ओ जोंना माजायो जिब जुनार बिफां लाइफांफोराव जिब जुनार थाग्रा बे हाग्रा ओनसोला ओ गोमालांजोबो आरो जायनि थाखाय जोङो सुबुं आरो बे जिब जुनारनि गेजेराव माखासे दाङाब बाजि जानायखौ जों नु मोनो। दा बेयो जोंनि थाखाय मोजां नङा।
औ औ जाबाय नोंथां दे बिदिब्ला गोजोनथों।